औ हेल' नोंथां
नोंथाङा
औ
हेल' नोंथां खोनादोंना नोंथाङा
औ खोनादों नोंथां
औ नोंथां गोजोन बेलासिनि गाहाम हामलायनायखौ नोंथांसिम जासि हरग्रोननाय थाबाय।
औ नोंथां आंबो नोंनो गोजान गोजोन बिलासिनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय।
औ नोंथाङा दायो ओरैनो मा खालामगासिनो दङ
ओ दायो आङो ओरैनो जिरायनानै दं नोंथां आरो नोंथाङा
औ नोंथां आंबो जिरनानै दङ ओ बिदिब्ला नोंथां औ आङो नोंथांनो कल हरनायनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय नोंथांजों आं औ नोंथांमोननि ओनसोलाव दैज्लांनि मा मा आबाद आरो माबोरै मावो बैफोरखौ नोंथाङा आंनो एसे एसे फोरमायना हागोन ना
औ हागोन नोंथां।
औ बुंनायसाय बिदिब्ला
औ नोंथां दैज्लांनि आबाद होनना बुङोब्लाथ' जोंहा नोंथां जोङो गिबियावनो माइ आबादखौनो बुंजायो नङा होमब्ला नोंथां
औ नंगौ
जोङो माइ आबादखौ मावनो थाखाय जोंनो गिबियावनो माइग्लिनि गोनांथि जानानै फैयो।
औ नंगौ
माइग्लिया जोंहा खायसे खायसेना न'आवनो थाख खायो आरो जोंहा खायसेना न'आव गैयाबोला जोङो बेखौ
औ औ
गला एबा बाजारनिफ्राय बायनानै लाबोनाय जायो
औ नंगौ थारैनो
माइदलिखौ लाबनायनि उनाव जोङो फाथोनि बस्थायाव हरनै सोमनानै दोननाय जायो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
औ नोंथां आरो जोङो बेखौ हरनै सोमना दोननायनि उनावहाय बोखांनानै बेखौ थास' बिलाइ एबा थालिर बिलाइजों खोबनानै दोननांगौ बिखौ बिखौ जोङो गाजा बेरनायाव लागै खोबनानै दोननांगौ आरो जोङो हाखौ एवनानै
औ
बेखौ गायनाय जायो ओ फोना फोनानै होनाय जायो
औ औ थारैनो।
नोंथां आरो बेखौ जोङो फोनायनि उनावहाय जेब्ला खैथाया जौवो बा मास मोनसे एबा दानसे खावसेनि उनावहाय जोङो बेखौ फुनाय जायो।
औ
जों फिगबिखौ न'खरावनो फुनाय जायो एबा जोङो न'खरनि मानसिफोरा सोलाबाब्ला बेखौ जोङो हाजिरा एबा खामला लानानैबो फुनाय जायो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
औ बिनि उनावहाय जोङो बेखौ गायनो थाखाय थाखाय जोङो हालेवनानै खेनथाम हालेवनानै लानांगौ जायो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां थारैनो।
खेनथाम आलयनायनि उनावहाय जोङो बेखौ माइ महरै गायनाय जायो नोंथां।
औ औ नंगौ।
माइनि अनगायैबो जोंहा बुंनो थाङोब्ला दैज्लां बोथोरनि आब बाद होननानै बुङोब्ला जोङो दैज्लां ओ बोथोरनि जिंखा भल, पटल, लेस्रा, काक्रेल बायदिफोरखौ मोननो हायो जोङो। आरो जों बेफोरखौ जों बेफोरखौ गायनो थाखाय जोंनो बेगर एबा बिनि बिनि बेगरखौ नांगौ जायो। औ औ नोंथां।
औ औ
बिखौ जोङो माबोरै गायो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ नोंथां। ओ
औ
दैज्लांनि आबाद होननानै बुङोब्ला जोंनि ओनसोलावबो बैफोरबादिनो औ माइनि अनगायैबो गो गोबां रोखोमनि औ मैगं थाइगंनि आबाद मावो जों नोंथां ओ औ जेरैहाय जोङो दैज्लांनि जोगोनार जिं खा औ ओमफाय फल दैज्लांनि खुमब्रा बायदि रोखोमनि जोङो आबाद मावो नोंथां। औ बैफोरखौ औ बेफोरखौ जोङो माबोरैहाय मावो एबा गायो होननानै बुङोब्ला गिबियावनो जोङो जिंखा आबादखौ मावनो थाखाय जोंहा गिबियावनो जोलैनि गोनांथि जानानै फैयो। ओ जाय औ। जाय जोलैखौ जोङो ओ गलाफोराव बायनानै मोनो। एबा न'खरावबो खायसे खायसे औ खायसे खायसे थिनानै दोनखायो आरो नोंथां। बेखौहाय जोङो औ हायाव हायाव गायनो थाखाय जोङो गिबियावनो हाखौ हालेवनानै लाग्रोनांगौ जायो ओ बेनिखाय औ। बेनिखायनो जोङो हाखौ मोजां रोखोमनि टेक्टरजों एबा नांगोलजों जोङो हालेवो आरो ना नोंथां। ओ औ बिब्दिनो जों बेवहाय गोबां रोखोमनि रासायनारि मुलि एबा हासारबो सारखानाय जायो ओ जेरैहाय नोंथां औ जोंहा हाग्रा रज'नो हायिनि थाखाय जोंहा हाग्रानि रासायनारि मुलि आरो जोंहा फसला मोजां जा जानोबा ओ फिथाइया मोजां थायनो थाखाय जों गिबियावनो जों हायाव हासार सार रासायनारि हासार सारनाय नुखायो जों नोंथां।
औ औ नोंथां।
औ बेनि उनाव ओ बेवहाय गोबां औ गो-गोबां रोखोमनि गोबोर हासारबो जो जोङो होनायखौ नुनो मोनो नोंथां ओ औ बिब्दिनो जोङो बेवहाय जाय जायगायाव गायगोन बेखौ जोङो इसे खदालजों नङाब्लाबो खन्थिजों ए जावग्लिनाय जायो नोंथां बेबादिनो जोङो औ बेवहाय जोङो जिंखानि जोलैखौ एबा बेगरखौ उल्था महरै थुना होनाय जायो नों औ। औ बिब्दिनो जोङो ओ जिबा सान एबा नैजि सानसोनि न' जेब्ला बे औ। जिंखानि बिफां एबा सोलिया देरो अब्ला जों बेखौ मा लानो थाखाय जों गिबियावनो औवानि जोंसिबाबो नङाबाबो दिरुं दिरुंखौ जोङो सोंना होयो आरोना नोंथां।
औ नोंथां।
औ। बिदिनो जोङो बेखौ आरो मा लानानै फिथाइ थायनो थाखाय जोङो ओ मोनसे औवानि बैसां लुनानै होयो आरो नोंथां।
औ नोंथां।
औ बेखौ जोङो औवानि खुन्था दाननानै औवानि मान्लि होनानै बानायनाय जायो। आरो बेनि सायाव मानलाना मानलानो सुबिदा जानायनि थाखाय जोङो ओ लाइलननि लाइलननि एबा प्लास्टिकनि दिरुं सोंनानै होयो आरोना नोंथां।
औ नोंथां।
औ ओ बिब्दिनो ओ बेवहाय गोबां रोखोमनि ओ रास जारि मुलि एबा हासारबो जोङो सारनानै होनाय जायो।
औ
औ जायनि थाखाय जोंनि जिंखानि आबादा एबा फसला मोजां जायो आरोना नोंथां
औ नोंथां
औ गोदोनि गोदो गोदोहाय जोङो ओ बेफोरबाददि गोबां बाजाराव बा गलाफोराव बायना मोननाय रासायनारि हासारखौ बाहायनाय जायोमोन आरोना औ बेनि सोलायै जोंहा न'खरावनो ज' खालामनानै दोननाय गोबोर हासारजोंसो आबाद मावोमोन आरोना नोंथां ओ नाथाय दानि रासायनारि हासार बाहायनानै गायनाय जे आबाद बै आबादा ए औ गोदोनिस्राय साबसिन जायो होननानै मिथिनोमोन आरोना मानो होनोब्ला ओ बेवहाय गोबां गोबां ओ गोबां गिदिर ओ गुन गोनां गोबां रोखोमनि बायदिसिना मुलिफोर मोननाय जायो बैफोरखौ सारोब्ला जोंनि फसला एबा आबादा थाब देरो औ आरो जोंनि जे जिं फिथानि आबाद बे फिथाइफोरा औ एम्फौ जायबा मोजां जायो आरोना नोंथां।
औ नोंथां
औ बेफोरबादिनो जिंखा आबादखौ मावनाय जायो आरोना नोंथां। बेनि अनगायैबो औ नोंथांमोना न'खराव दैज्लांनि मा आबाद मावो नोथांङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
बिदिथ' जोंहा दैज्लांनि आबाद नखराव मावनाय जाया नोंथां आङो बेफोरनि बागै एसेबांबो मोजाङै मिथिया नोंथाङानो एसे फोरमायदो नामा
फोरमायदो नामा? औ नोंथां बिदिनो जोङो दैज्लाङाव दैज्लाङावबो जोङो खुमब्रानि आबाद मावनाय जायो आरोना नोंथां
औ औ नोंथां
औ जोङो खुमब्राखौबो जोङो बेफोरबायदिनो जोलै एबा फुलिनि गोनांथि जायो। जायखौ जोङो गलाफोरावबो मोननाय जायो होनखादोंमोन आं नोंथां ओ बेखौ औ बेखौ जोङो थिग बिदिनो एखे रोखोमै गायो आरोना नोंथां हाखौ एसे जावग्लिबाय बा औ खन्थिजों एसे एरग्लिनानै बेवहाय फुलिखौ नङाब्लाबो जोङो बेगरखौ उल्था रोखोमै थुनानै होनाय जायो बेनि उनावहाय जोङो औ बेखौ मानल होनो थाखाय जोङो नोंथां एखे रोखोमै जों औवानि जोंसि औ औवानि जोंसि एबा दिरुं जोङो सोंनानै होयो होनखादोंमोनना नोंथां ओ बिब्दिनो औ जोङो खायसे खायसे ओनसोलाव बा न'खराव जोङो खुमब्राखौहाय जोङो उखुमसायाव मानला होनानैबो थायनाय जों नुनो मोन आरोना नोंथां ए औ बिब्दिनो जोंनि ओनसोलावबो बेफोरबायदिनो मावनाय जायो आरोना आरो बेनि अनगायैबो जोंहा दुब्लि फोथारफोरावबो जोङो औवानि बैसां लुनानै गायनाय जायो आरोना नोंथां।
अ अ नोंथां
ओऔ बिब्दि बिब्दि रोखोमै जोंनि ओनसोलाव खुमब्रानि आबादखौ मावनाय जायो आरोना नोंथां
औ नोंथां ओ नोंथांमोननि ओनसोलावहाय उम
औ।
औ बुं नोंथां।
बुंनायसाय।
औ। नोंथांमोननि ओनसोलावहाय आथिखालाव ओ माइ आबादफोरखौ एबा गोबां आबादफोरखौ मावनो थाखाय नखरावनो मावनाय जायो ना नोंथांमोना हाइजिरा
ना नोंथां मोना हाजिराफोर लानाय जायो? औ औ नोंथां बिदिनो। ओ खायसे खायसे नखरावहाय ओ खम सुबुं थानाय नखरफोराहाय जोङो बाय बेफोरबायदिनो गोबां रोखोमनि हाजिरा खामला लानानैसो बैफोर आबादखौ मावनाय जायो आरोना नोंथां।
औ औ नोंथां।
थिग बिदिन औ थिग बिदिनो जो-जोंहाबो नखराव बेफोरबादिनो हाजिरा खामलाजोंसो गासै आबादखौ मावनाय जायो आरोना नोंथां। ओ मानो होनोब्ला गोदोनि औ गोदोनि जुगनि बायदियै दानि दा दा जुगावहाय ओ गोबां मान मानसिफोरा ओ सावरि बादालि जाला नालाय बेनि थाखायनो जोङो औ ओ हाजिरा खाम नंङाबा जों ओ गासैबो आबादखौनो मावनो हाया होनजा होननायखौनो बुंजायो जों नोंथां। ओ
औ औ नों
बेफोरबादिनो औ। जोंहाबो नखराव माइ आबाद मावनो थाखाय जोंहाबो गोबां रोखोमनि हाजिरा खामला लानानैसो माव मावनाय जायो ओ बैफोरखौ
औ नोंथां।
ओम ओ औ। मा-माइनि आबाद मावो होननानै बुंङोब्ला जोंहा नखराव नोंथां ओ बेफोरबादिनो ओ आथिखालाव औ गोबां सुबुंफोरा गायनाय जेरैहाय रन्जित बाहादुर बायसमति आइजुम ओ बे बेनि अनगायैबो गोबां रोखोमनि जोसा माइब्रा माइ माइसालि माइ बंग' बधु बैफोर आबाद खौ मावनाय जायो आरोना नोंथां औ।
औ नोंथां।
ओ नोंथां बिदिब्ला जोंना समाबो जानानै फैबायमोन।
औ औ नोंथां।
औ नोथांजों आं दैज्लांनि माखासे आबादफोरनि बागै बा मा आबाद मावो बेफोरखौ आं नोंथांजों सावरायलायनो मोननानै गोजोननाय थाबाय। ओ
औ आंबो नोंथांनिसिम गोजोननाय थाबाय। गोबां मोनथियै बाथ्राफोरखौ नोंथांनिफ्राय मोन्थिनो मोननानै जोबोर गोजोननाय थाबाय नोंथां।
औ दे बिदिबा नोंथां।
औ दे बिदिब्ला नोंथां।
औ दे।